हेल' नोंथां।
औ खोनाबाय ने नोंथां औ औ औ खोनाबाय खोनाबाय नोंथां। औ औ नोंथाङा फ्रि ना औ फ्रि नोंथां।
औ। अब्ला जोंहा मोनसे आयदायाव रायलायलायनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथाङ जागोन।
औ ओ दावबायनायनि सायाव रायज्लायनोसै।
दावबायनायनि सायाव रायजलायनो नोंथां? औ जागोन नोंथां जागोन।
औ अब्ला आं आं जुरिजेनसै ना नोंथां?
नोंथां औ औ।
औ बिदिनो ओ दावबायनाय होनोब्ला जोंनि ओनसोलनि फारसे खोन्थानोसां एसे नोंथां जोंनि साखाथियाव थानाय माखासे जेरै उमह नेसनेल पार्क रायमना नेसनेल पार्क आरो सिखोना जोहोलाउ नेसनेल पार्क ओ बेफोराव आङो दावबायनो मोनबाय। मानो होनबा जोंनि खाथि खालानि ओनसोलनिनो मोनसे ओ समाय ना आरो नामजादा दावबाय दावबायारिफोरनि मोनसे जायगा बियो आरो लोगो
समायना औ औ नंगौ औ सरलफारा औ।
बिदिनो जोंनि बे सिखोना जोहोलाउ नेसनेल पार्कआव गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोर खौ मोननाय जायो जेरै सिखिरि बेयाव गोबां रोखोमनि सिखिरि मोननाय जायो। जेरै गोजा गोथां गोमो गासिबो रोखोमनि सिखिरिफोरखौ बेयाव मोननाय जायो आरो लोगोसे बेयावहाय मोनसे रिसार्च सेन्टार बानायनाय जादों सिखिरिफोरनि थाखाय जाय ज बे सिखिरिखौ जोङो मोनसे
औ एसे मा होनो बुङो औ जों मोजां जायगायाव जोथोनै लानो
आरो सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्कआव मोनसे मुंदांखा आरो मोनसे जुनार दंबावो जायो बे जाहैबाय सना गाबनि मोख्रा खौ होनो इंलिशाव गल्डेन लेंगुर नङामा नोंथां बेखौहाय मोननाय जायो औ आरो साखाथियाव थानाय जोंनि नो आरो खाथि मोनसे नेसनेल पार्क दंबावो जोंनि ओनसोलावनो बे जाहैबाय रायमना नेसनेल पार्क बे रायमना नेसनेल पार्कआवबो बो गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोर मोननाय जायो जेरै लख्रा मोसा
मोसा औ मैदेर औ नंगौ आरो सना गाबनि औ
मोननाय जायो गलडेन लेंगुरखौ। औ थारैनो नोंथां आरो मिथिनाय बायदिब्ला बे गल्डेन लेगुरखौ गोबां जायगायाव मोननाय जाया। जोंनि ओनसोलावलसो मोननाय जायो बे गल्डेन लेंगुरखौ जायनि जानाय बेनिखायनो जोंनि ओनसोलाव बिराद नाम जादा।
बिराद नामजादा आरो बेयो औ नंगौ थारैनो औ आरो जेरै
जोंनाव मोनसे माबा दंबावो दावबाय दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे जायगा। बेखौ होनो चक्रसिला वाइल्ड लाइफ सेंसुरि। बेबो जोंनि कक्राझार ओनसोल साखाथियावनो थानाय मोनसे समायना जायगा जाय बे जायगायावहाय
गोबां रोखोमनि जायगानि दावबायारि फैयो औ
गुबुन गुबुन हादरनि मानसिफोरबो फैयो बे गल्डेन लेंगुरखौ नायनो फैयो बे ओनसोलावबो मोननाय जायो। आरो साखाथियाव थानाय देरि बिल होननाय जायगा दङ बे देरि बिलावहाय जेरै ओ दावबायारिफ्रा गाव गावनि गोसोफोरखौ गोजोन होनो थाखाय बेरायनो फै- फैयो गोबां रंजा फैयो बाजा फैयो बेयाव माखासे गोबां रोखोमनि ना- फोरबो मोननाय जायो जेरै खातला ना सिथल सान्दा फाबुवा रौ बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि नाफोरखौ मोननाय जायो आरो नोंथां। बेयो माने जोबोद गोसो बोनो हानाय मोनसे दावबायारिफोरनि जायगा आरो।
फोरनि जायगा आरो औ नंगौ नंगौ आरो आं रिसोनलि थांबावदों नोंथां औ
सलाव
अरुणाचलाव औ औ नंगौ नंगौ औ औ अरुणाचलाव होनबाथ' बां-
नङा होमबा नोंथां। बेयावहाय आंङो थांनानै बेखौनो गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों आंङो लोगोफोरजों थांदोंमोन आंङो बेयाव थांनानै माखासे बिसोरनि गामि गामि ओनसोलाव बेरायनाय जादोंमोन। गामि गामि ओनसोलाव थांनानै बिसोरजों रायज्लायहैनाय मानानै बिसोरजों बेवहाय बेरायहैनाय बे माखासे बिसोरनि जायगाफोरखौ एक्सप्लर खालामबनाय जादोंमोन आरो। गिदिंहैनाय- दिंहैनाय जादोंमोन। बेयाव नुनो मोन्दोंदि बिथांमोना जोबोद जायगाफोरखौ सिखोन साखोन लाखियो।
साखोन लाखियो औ आरो बिसोरो गाव गाव जोबोद
अननाय होयो आरो मा होनो बिसोरो माने फ्रेन्डलि रायलायो आरो दावबायारिफोरजों दावबायारिखौ बिसोरो बोजबनानै ला-
बोजबनानै लायो गावसोरनि बायदि साननानै आरो बेयावहाय
बेयाव नायनो गोनां बाथ्राया जाहैबाय बरफ जायखौ होनो बर'आव गुफुर गाबनि
आतसा औ जोमै बादि
गोबां रोखोमनि बेफोरखौ नुनो मोनदों ओ थारैनो बेफोराव माने गोसोफोरखौ जोबोद गोजोननाय मोनो बेरायनानै जोबोद आरो लोगोसे आंबो आंनि लोगोफोरजों थांनानै गोजोन्नाय मोनदों आरो नोंथां। आंङो आरो मोनसे थांबावदों टावां होननायाव थावां होननायावबो बे टाउनफोराव बेरायनानै माखासे नायनो गोनां मिथिंगा समायना महर नुबोनो मोननाय जादों आरो। आरो मोनसे सेला पास होननाय जायगा दं नोंथां। बे सेला पासावहायबो माखासे ओ मा होनो बु ओ उरबुद माने गोमोथाव सोमोनांथाव बेफोरबायदि जायगायाव नुनो मोनदों। जाय बे जायगाफोराव माखासे गोबां हादोरनि गोबां रायजोनि दावबायारिफोरा फैनानै गाव गावनि गोसोखौ रंजा होफैयो गोजोनग्लाय होयो बेबायदिखौ आं नुनो मोननानै आंबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों नोंथां। लोगोसे आंबो आंनि लोगोफोरदो थांनानै माखासे गोबां। जिनिसफोरबो नुबोनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों आरो नोंथां। आरो बिदिनो नोंथां आरो दावबायनायनि फारसे आं गोबां जायगायावबो थांबाय रायमना आ काजिरङा नेसनेल पार्क होननाय जायगायावबो थांबाय नोंथां बेबो आसामावनो दङ बेयाव ओ मुंदां खा आरो बेसेन गोसा गान्दा थसेल' गं गान्दा बेखौ बेयाव मोननाय जायो।
मोननाय जायो औ औ।
बेयाव आं- बेरायखांनो मोनबाय नोंथाङाबो नोंथांनि ओनसोलनि
औ औ औ औ दावबायनाय नि सोमोन्दै औ बुंनो हागोन ना नोंथां औ जागोन जागोन नोंथां जागोन औ। औ नंगौ नोंथाङा थारखौनो मोनदों औ औ औ दावबायनाय होनोब्ला जों गोबां रोखोमनि दावबायनायखौ जों बुंनो हायो नोंथां जेरै अ ख्रांजों दावबायनाय दैजों दावबायनाय गारि मथरजों दावबायनाय थाबायनानै दावबायनाय आरो साइकेलजों दावबायनाय जों गो बां रोखोमनि दावबायनायखौ नुनो मोनो नोंथां आरो बिनि बेलायावबो जों आरो दावबायनायखौ मा खासे बाहागोआव रानबावनो हायो नोंथां जेरैहाय लावखार ओंखाम जानो। थाखाय दावबायलांनाय बबेबा मोनसे जायगाखौ नायनो थाखाय दावबायलांनाय बबेबा मोनसे जायगायाव सोलोंथाइ लानो थाखाय दावबायलांनाय आरो माबाव बबेबा मोनसे जायगायाव जों गावनि देहाखौ फाहाम जानो थाखाय जों दावबायलांनाय जों बेबायदि रोखोमनि दावबायलांनायखौ जों नुयो आरोखि नोंथां औ औ लोगोसे नों थाङा आंबो माने एसे बेरायनायनिखौनो आं सोसेल' सानबाय नोंथां। ओ जाय माने जों। नि रायमना नेसनेल पार्कनिनो सिङाव आरो मोनसे जायगा दंबावो नोंथां। खेबसु होननानै बुङो आरोखि नोंथां। औ भुटान हाजो सेराव आरोखि नोंथां। औ जे जायगायाव आरो बे बे फेबसु होननाय जायगायाव मोन से आरो मोनसे हाजो दं मोनसे जायग्रं जायखौ सना बाहान्दार होननानै बुङो आरोखि नोंथां औ बे सना भाहान्दाराव आरोखि माने रायमना नेसनेल पार्क मा बि टि सि नि सिङाव थानाय मोनबेसे नेसनेल पार्क दं बयनिख्रुइबो बांसिन सना गाबनि मोख्राखौ बे सना भान्दाराव नुनो मोननाय जायो आरोखि नोंथां। औ। माने सना भान्दारा मोनसे जारिमिन मोनसे बिनि गावनिनो मोनसे जारिमिन दं आरोखि नों उम बेखौ जों मा फरेस्ट बा हाग्रा बिफाना मावग्राफोरनिफ्राय जों सोंनानै लायोबा जों मिन्थिनो हायो नों थां औ खोनाबायना नोंथां? औ औ औ। औ औ बेबायाददिनो आरोखि नोंथां लोगोसे जों मा आरो गुबुन मोनसे दावबायनाय बुंङोब्ला जों लावखार ओंखाम जानायनि थाखाय दावबायलांनाय जों बेबो जोंनि बेबो मोनसे जों दावबायनाय बेखौबो जों मोनसे बुंना होनांगोन नोंथां। औ दा लावखार ओंखाम जानो थाखाय दावबाय लां नो माने जोंनि गोदोनिफ्रायनो मा जोंनि आबै आबौमोननिफ्रायनो बे लावखार ओं खाम जानाय हुदाया जोंमोन दंमोन नोंथां जेरै बैसागनि समाव जायो बा गोदान बोसोरनि समाव जायो बा माग खार ओंखाम जाहैनाय गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव बेबायदि जोंहा दंमोन। आरो बे दाबो सोलिगासिनो दं आरोखि नोंथाङा औ दा लावखार ओंखाम जानो थाखाय दावबायलांनो थाखाय जों जोंनि ओनसोलाव गोबां जायगाफोर नुनो मोनो जेरै सरलपारा लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा, मोनाबिलि लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा आरो बिनिफ्राय मा संकस संकच जायखौ होनो दायनिमारि होननानै बुंनाय जायो ओरैनो लकाल मानि बा सोदोबाव आरोखि नोंथां। जाय दैया माने बंग' आरो मा आसामखौ खावनै खालामो आरोखि नोंथां। बे संकस दैयावहाय माने ओ जोंनि आसा मनि बा जोंनि बड'लेण्डनि अनगा गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय फैनानै माने दिल्ली, बेंगालर, चेन्नाइ बेफोरनिफ्राय मा लावखार ओंखाम जाफैनायखौ जों नुनो मोनो। नोंथां आरो मोनसे बाथ्राखौ जों हानथारबावनांगोन नोंथां बे संकस दैेयानो जाहैबाय रायमना नेस नेल पार्कनिफ्रायनो बिनि सिंजोंनो बोहैबोनाय आरोखि नोंथां। औ बे संकस दैखौनो जेब्ला जोङो रायमना नेसनेल पार्क जों सिङाव हाबलाङो बा भुटान बरडार सेराव थाङो अब्ला बे संकस दैखौनो मा मा मा होनो जुमदुवार लावखार ओंखाम जाग्रा होननानै बुंनाय जायोमोन नोंथां। औ बे जों नावयहाय माने
गोदोनि समावहाय पिकनिक जानोमोनोमान नाथाय जेब्ला नेसनेलखौ बन्द' खालामना होनानाय होनाय नुनो मोनदों। नोंथां। आरोखि औ रायमना नेसनेल पार्कनिफ्राय बे दैया फैयोबा संकस जाफैयो आरोखि। जेब्ला बेयो
दंमोन अब्ला बियो मा जुमदुवार लावखार ओंखाम जाग्रा आरोखि बिदि नाम दोननाय जादों नोंथां। औ बेफोरनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव गोबां लावखार ओंखाम जाग्रा बा बेरायग्रा थावनिफोरजों नुनो हायो जेरै बावखुंग्रि जाय बाव खुंग्रिया माने मोनसे गावनो मोनसे जारिमिन दं होननानै जों माखासे मा गोदोनि सुबुंफोरनिफ्राय जों मोनथिनो हायो।
औ थारैनो नंगौना जोंहा बिदिब्ला नोंथां।
बिदिब्ला नोंथां जोंना समा औ नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथांखौ रायज्लायनानै नोंथांनि ओनसोलनि फारसे आं मिथिनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ औ औ गोजोननाय थाबाय औ।